ओ नोंथां खोनादो ना ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
जनानै दङ'। नोंथाङालाय।
आंबो ओरैनो जनानै दङो। ओ खबरा मारै ओमफ्राय
आंनिया मोजाङानो दाथ'
ओ ओमफ्राय आङो नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने आं नोंथांजो माने एसे ओ मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा सम सम दं दा रायलायनो थाखाय
औ दङ सावरायनो हागोन
आं नोंथांजों फिथाइ सामथायाइनि बागैसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
अ जागोन दे सावरायजागोन
ओ ओ नोंथांनि ओरैनो मा होनो नों मोजां मोननाय फिथाइया माहा
आंनिया थाइजौ
थाइजौ न' दाथ' बिराद मा होनो ओ दाथ' थाइजौनि बोथोरना
औ
ओमफ्राय ओरैनो नोंसानि न'आव मा मा इदि दं माने बिदि फिथाइ सामथाइ मा मा दं
थाइजौ दङ ओमफ्राय खान्थाल दङ ओमफ्राय
लेरख' खौ मोथिगौना थिया
लेरख' माने ओइ माबाया ना मा होनो सिङाव बेगर थायोमोन नै एसे जानायाव दैसुब दैैसुब जायो दा
औ औ
अ आं बिनि नामखो ओ बिनि नामखो बावना मोन आङो दा सुमफ्राम दङ ओम
औ औ बेफोरनो दं आरो हो औ दङ दङ थालिर दङ। आरो माबा दङ। आनारसबो दङ।
अ लिसुफोर गैया नामा?
लिसुफोर गैया ओहो।
अ अ जोंहा लिसु दं।
औ।
उम। फ्रायइम।
नोंस्रा मा मा दं न'आवलाय? फिथाइ सामथाइ
फिथाइ-सामथाया जोंहानाबो बे थालिरानो खान्थाल लिसु लि थिखु दं ओमफ्राय बे दहाय नों मा होन्दों ले मा होदोमोन ओ अलिरफ ख बेयो मा होनो बेयो आगोलसो दंमोन दा माने बिफाङा मा होनो बार बार फैनानै बार गोसा फैनानै गुबुदोंमोन बे बिफाङा ओमफाय बेखिनियानो दं थालिर दं उम उम।
उम माहोनो
नोंसोरनाथ' दाथ' ओ ओ मा होनो बे आमथिसुवा जासिगोन ना। थह फिथाइ-सामथाया फिथाइ-सामथायखौथ' बे फुजायाव बाहायनोस सिनाव मायबा इदि जानायनि मायबा मोनसे बेइदि माबा दं नामा नेम दं मा ना माखि फुजानि सिगां बेखौ मोनजाया बेखौ मोनजाया इदि
अ बेदिथ' गैया जोंनिया
खायसे खायसे गामि फोराव आं नुदोंखि बि माने आमथिसु सुवानि सिगां माने एसे बैसो जानायस सुबुंफोरा माने बिदिखो जेनेबा जाया आरोना।
ओ बिदि फिथाइ सामथायफोरखौहाय ओमफ्राय बे फुजा होखांनायनि उनावसो जानाय नुयो नुयो माने।
औ औ। नोंथांमोननियाबो बिदि नियम दं नामा।
जोंनिथिंथ' गैया बाट आङो बेलेग गामियाव नु खाथिनि गामियाव नु बिदि ओमफ्राय खान्थालखो नोंलाय गोथाङै जानानै मोजां मोनो ना गोमोनै जानानै मोजां मोनो?
थाव मोनो।
ओ-ओ। आंबो गोथाङैनो जानो मोजां मोनो ओमफ्राय गोमोनबाथाय गोमोन द्रायबासो मोजां मोनो बेसे एसे माबा जायोना मा होनो गोमोनबो एसे गोथांबो बिदिखौ बिदिखौ बारा मोजां मोन्नो नागिरा
औ औ।
उम। खान्थालखौ मालाबा माबा ओ मा होनो बे ओ मा होनो बे कारजिखो सेबनानै माने सायाव सेबना होनानै जाफेरबाय नामा?
ओहो जाफेराखै।
ओ जोंनिथिं माने बिदि जायो आरो ना खान्थालखौहाय। बेजों जायो आरो ओ नङा बिदि दि नङा। माने खान्थाल खो जेनेबा हा ओ जेनेबा मोनसे मोनसे बिदि हा हाया होमबा। बिनि सायावनो जेनेबा काजिखौ। हायाव। बिदि सेबना होबाय ओमफ्राय बेनि उनाव होम्बाना माने उदैयाबो गाज्रि जाया आरो खान्थाल माने गोसो बायदि जानो थायो आरो ना गेस्टिक जाया मानो बिदि जाबाथाय।
अ अ अ अ।
'जेनबा लाना जाख हायो नालाय बेबायदिनो आरो। जि माबानानै जायो।
अ जोंनिया बिदि जाफेरा आरो दिनैसो मिथिफेरदों।
ओ -ओ आंबो मा होनो आंबो आगोलो बेलेगनिसो नुनानै बिदिनो आंबो मिथियामोन।
औ
उम ओमफ्राय बेलेग फिथाइ सामथायाइ मा मोजां मोनबावो
आङो थाइजौखौ मोजां मोनो होनोखोम
आ अ
आङो दा गरम बोथोरावहाय माबाखौ जानो मोजां मोनो आरो थारबुज खौमोज
थारबुज ओ
नोंथाङालाय माखौथ' जानो मोजां मोनो
आंनाबो थाइजौआनो ओमफ्राय बेनि उनाव लिसुखौबो एसे मोजां नाङो आरो उम लिसुखौ मा मा माबादि मा माबाबायद दि रोखोमनि जाफेरखो माने मा मा खालामनानै जाफेरखो जेनेबा लिसु गोजायैनो ओरैनोबो जाफेर जेनेबाय बायदि मा मा जाफेरखो
बिदि ओरैंखौथ' जा खायोन नो ओमफ्राय बिदि बेगरखौ बख'जोबनानै संख्रि फानलु बिदि होन होनानैबो जाफेरबाय आरो
आ जुज जु बो बानायनानै लोंजायो दा
आंबो बिदि मा होनो लिसुखौहाय बिदि संख्रै बिदि बिदि होनानै जेनेबा बिदि मस्लाफोर बिदि होनानै जानानै मोजां नांसिनो आरो ओरैनो
औ औ औ औ नोंथाङा बे थाइजौखौ गोथांखौ लगायनानै जानो मोजां मोनो ना मोन ना
गोथांखौ ओ मोजां नाङो बेखौबो जानो ओ बांसिन गि बांसि सिन गोमोनखौहाय जानानै मोजां नाङो आरो। ओमफ्राय स्ट्रबेरिफोरखो जाना मोजां नांङोना नाङा?
बे ओ गोदै जायोबोला मोजां नाङो नाथाय बे खायसे न'आव गायनायफोरा दैसु सु सु बिदि जायोना। बेफोरखौ मोजां मोना आरो। औ औ।
फ्राय नोङो इदिनो मा होनो बिदि बारा जोंनि जायगायाव मोनफेरि मा मा फिथाइ जाफेरखो बिदिनो जेनेबा बारा जोंनि जायगायाव मोनि?
आङो एबाखेद'खौ जाबाय, बेखौथ' मोनलाबायाना।
मोनलाबाया ओं ओ।
बेखौ जाबाय, ओमफ्राय ड्रागनखौ ओ जाबाय बेखौ माने गोथाङाव
माने जाया आरो ना जोंनि हाफोराव बारा मोजाङैदि।
दासो माने जा मानसिफोरा गायगासि दं आरो ड्रागनफोरखौहाय। खिविख' आङो जाफेरब बाय होनब्लाबो बारा जायाखै। जेन'बा गोथांआवथ' एसे गोखैयानो जायोना खिवियाथ'।
आङो खिन्थु एबुकेद'खो जाफेराखै आरोना माबायदि
अह बेना ओ माने जेबो टेस्ट गैया आरो खालि मिलौनाय बे दं आरो जेन'बा नोङो ब्रेड फोरजोंहायसो थल खामनानै जाबोला माने मिलायो आरो। उम।
बेखौथ' नुयो टस खामना जानायखौ बेल'खाय खिन्थु दिनैसिम जाफेराखै आरो जोंनाव बारा बिदि मोन मोनाना बिदिखौहाय। आराम मोनाय उम खोनादों दा नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
ओमफ्राय इनि उनाव बेलेग गैबावला बिनि उनाव
बेनि उनावलाय आरो ओ नोंथाङा दा-ड्रागन फ्रुइटखौ मोनजाफेरबायना?
ओ ओ मोनजाबाय उम।
ओ नोंथाङा बि फिंखौ मोजां मोन नों ना अवायदखौ?
आङो मा होनो माबा पिंकखौसो मोजां मोनो। बे ओ
फिंङा गोदै जायोना
सिन जायो ओं बे
ओ बेखौहाय नोंथाङा औ औ ओरैनो जाफेरदों ना ओरैनो लगायनानै बेफोरबो बायदि जाबा जाफेरबाय?
अ बिदि बेखौबो ओरैनो ओरैनोसो जादो माने बिदि लगायनानै बा बि इदि इदि जाफेराखै आरो ओरैनोसो जादों। उम मोजाङानो नाङो बेखौ जानानै। ओम नाम ऐइ मोनस से गुफुरा इमान इमान माने गोथावबो नङा इ दि आरो ना गो इमान बारा मा बा गैाया
बेखौ बालि बायदिसो मोनजायो
ओ ओ
बे गुफुर गुफुरखौहाय।
ओं च
नोंथाङालाय मा मा मोनजाखो ल केलाव मोननै इदि
आंबो बे किउवि मोनजाबाय ओमफ्राय नों ओ माबा जायाखै खै नोङो मा होनो इखौ गंगार टाइसिपखौ जाफेरबाय ना जाफेराखै?
अ जाफेरबाय
उम बिनाबो ओ बेनाबो थेसाआ एसे खैसिब खैसि सिब जायो।
औ औ बे न'आवनिखौसो मोनजा फेरबाय आङो न'आव ओरैनो
अ आंबो आंबो बेखौ खौनो मोनादों बेलेग खौ मोनाखै बेबो मोजाङानो
थाङा बे फ्लाम खौ मोनजाफेरबायनाा मोनजाफेराखै औ
प्लाम
उम उम उम
ओ जाम जामखौथ' मोनजाखायो सामफ्रामबोथ' मोननै मोननै टाइपनि दं मोनसेया जाबाय एसे गुफ मा होनो फिसा मोनसेया गिदिर
औ औ औ औ औ
दे होमबा नोंथां एस लाखिथ'नोसै सै नामा? ओ ओ दे ओ